खोनादों ना?
औ नै दासो खोनादों।
अ।
ए।
मा खालामदों?
ओरैनोसो दङ उन्दुनानै। जाखांनानै।
मा ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रिया माबासो बहल बाथोन एवथाबनाय ओमफ्राय माबा खारौखान्दाय भाजा।
अ अबे जायगानि मोन? बेसे गोजाननिमोनथाय अबे जायगानिमोनथाय?
सिनायलायला नामा नैबे बेनोथ' जादों थाइजौ गुरि खाथियावनो।
थाइजौगुरि
खाथियाव उम। एरै रौमारिथिं।
अ अ अ उम। नै जोंना ओरैजाय बलामगुरि। साइड जायो। फैफेरबायदां ने? माब्लाबा?
बलामगुरि हरै
औ। औ औ औ।
थांखांबाय बिथिं। ओमफ्राय आं गोसोआवनो थाया जायगाखौनो
अखा हादों नामा? उम जोंनिथिंबो दहाय फुंसे हाबाय माबा बार'थासिम हाबाय ओमफाय दा गैथ'वा जोंनिथिं बो अखायालाय गोसोमहोम्बाबो। माइ गायहैयाखै नामा?
उम
उम। जोहाबो गैया न'आवबो गायखाया।
बाहेरायावबो
बानाय मोनो। थाब थाबायलै।